हेलौ नोंथां।
औ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांखौ आं फन खालाम हो खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा आंनो एसे गावनि समखौ होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथांखौ फन खालामामनायनि जाहोनानो जाबाय जे आं नों नोंथांनि सायाव माने मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय। गोदोनि आरो दानि माबायदिहाय फारागथि बेफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
दा जों गोदो गोदायथ' जों माने इन्टारनेट बायदिसिनाफोरखौ जों नुनो मोनामोन बारा दा आथिखालाव जों गोबां माने इन्टारनेटनि बागै जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय दा गोदो गोदाय जोंना बांद्राय माने फरायनायनि बागैबो बारा गैयामोन। आथिखालाव जों फरायनायनि बागावबो जौगानो हमबाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
आरो दा जों आथिखाल मुगायाव जोंहा आबाद मावनायनि बेलायावबो आरो दानि आबाद मावनायनि बेलायावबो जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां। आथिखालाव जों गोबां रोखोमनि बिगियान आदबजों जों माने खामानिखौ आबादखौ मावनाय जायो जेरैहाय। गोदो गोदाय आबाद मावनायाव मोसौ हलिजों हाल एवनानै जोङो आबादखौ मावनाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोङो आबाद मावनायाव बिगियान आदब जेरै मिस सिन फोरजों माने हालेवनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ट्रेक्टर। फोरजों नङा होमबा नोंथां आरो जों आबाद। मावनायाव गोदो गोदाय जोंहा हासारफोरखौ दा मोसौ। खि बायदिसिना बेफोरखौनो जों बाहायोमोन आथिखालाव जोङो गोबां रासायनिक हासारफोरखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां जेरैहाय गोदो गोदाय जोंहा माने बा बांद्राय माने। जौगायामोन आथिखालाव जों गोबां जौगानो हादों नङा होनबा नोंथां
औ औ।
गोदो गोदाय इन्टारनेट इन्टारनेटआबो बारा गैयामोन आथिखालाव गोबां जाबाय जेरैहाय दा गोबां स्मार्ट इन्टारनेट जाबाय जेरैहाय मबाइल फैबाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि माने फैबाय बेफोर मबाइलनि गेजेरजोंनो जों गोबां खामानि मावनो हायो आरो गुबुन दाबसे जायगानि बाथ्राफोखौ जों मोनथिनो मोनो आरो जा जों दा थाङालासिनो माने बेंक बायदिसिना। जायगानियाव जोङो थाङालासिनो रां खावरिफोरखौ जों दोनथुमनो हायो आरो जोङो। रांखावरिफोरखौ बुथुमनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जोङो दा गोदो गोदाय ओ माने नि गोदो गोदायनि लाम माफोराबो दा माने मोजां नङामोन आथिखालाव जों गोबां माने साकसेस एबा डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ औ
आथिखालाव जोङो माने पाका लामा बेफोरबायदि लामाफोरखौ जों नुनो मोन्दों गोदो गोदाय बेफोर बेफोरबायदि पाखा लामा बायदिसिना गैयामोन नङा होमबा नोंथां? बै पाका लामा जानायनि जाहोनाव जों माने सुबुङा गोबां माने गावनि जिउखौ माने मोजाङै दैदेन जौगालांनो हा दों दा जों पाका लामा एबा मोजां लामा जानायनि जाहोनाव जोङो गावनि जा आबाद मावनाय बैफोर आबादनि माने फिथाइ सामथाइफोरखौ जों दा बेफार फालांगिफोराव लांनो थाखाय जोङो लामाया जोंनो गोनांथि नङा होमबा नोंथां? बे लामाया जोंनि फाा खालामाबा मोजां जायो ‌ जायनि जाहोनाव जों बेफार फालांगि खालामनायाव समाव जों सहैनो हायो। आरो जों दा आबाद मावनायनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जों माने नांगौ बायदियै जों बेसेनखौ मोननो हायो नंगौना नोंथां दा आऱ बेबायदि माने मोजां लामानि गेजेरजोंनो दा जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ
गोदो गोदाय लामाफोरा गाज्रि जानायनि जाहोनाव माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो जों जोबोर गोब्राबमोन। मानो होनबा गोदो गोदाय जोंना गारियाबोथ' गारि मथरबोथ' गैयामोन।
औ
आथिखालावसो जोंना गोबां रोखोमनि गारिफोर नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? आरो जों गोदो गोदाय कारेन्ट एबा लाइनफोराबो गैयामोन आथिखालाव जों लाइननि हेफाजाबावबो गोबां खामानि मावनो हायो नङा होमा नोंथां जेरैहाय दा जों मेचिन बायदिसिना सालायनायाव जोंनो लाइनखौ नांगौ जायो।
औ
गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव जोंनो लाइन नङाबा जोंना सोलिनो थाङा सोलिनो थाङा नङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोर गिदिर गिदिर कम्पानियाव मटर बायदिसिनाखौ सालायनो जोंनो लाइनखौ नांथारगौ। जोंना बेफोरबादिनो जोंना माने गोदो गोदाय आरो दानि जुगा गोबां थागथि दं।
औ
जोंना गोदो गोदाय मानसिफोरा बाराद्राय माने मोजाङै थायामोन एबा गाज्रि थायोमोन माने बायदिसिना लेथ्रा लेथ्रि थायोमोन आथिखालाव जों गोबां साखोन सिखोनै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
खोनादोंना नोंथां औ दे बि अब्ला अब्ला नोंथाङाबो आंनो आथिखाल एबा गोदो गोदायनि बागै एसे फोरमायनानै खिन्था
औ हागोन नोंथां नोंथाङानो बुंलांखाबाय गोदो गोदाय आरो आथिखालनि थानाय एबा जानाय लोंनाय थासारिफोरा जोबोर फाराग जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
गोदो गोदाय जेरैहाय जोंनिया थानाय लानाय बैफोरो जोंनिया गामि गंसेया गामि गंसे एबा न'खरावनो थानानै मावनाय जायोमोन खामानिफोरखौ नङा होमबा नोंथां
औ।
मानो होनबा गोदोनि दिनाव बेबायदि सोलोंथाइनि बारा खाबु गैयैनि थाखाय एबा इन्टारनेटनि बारा थि गैयैनि थाखाय जों न'खरावनो गासैबो ज' थालायनानै जों खामानि मावलायनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ
आथिखालाव बेबायदि इन्टारनेट गैयैनि थाखाय बिबै- बिबौ, बिमा- बिफा फिसा गथ' गथाय गासैबो ज' ज' ज' जाजाय थालायनानै गावसोरनि न'खरनि खोथा एबा गावसोर गोसोनि खोथाफोरखौ सावरायलायनो हायोमोन ननोङा होमबा नोंथां।
औ
नाथाय दा नुनो मोनोदि आथिखालनि मुगायाव इन्टारनेट टि एबा इन्टारनेट ओंखारनायनि जाहोनाव जों गावबा गावनि खामानियाव मु खुब जानो हमदों मानो होनबा इन्टारनेटजोंनो गासै गासै खामानि एबा गासै सोलोंथाइखौ जों मोनजोबनो हादों नङा होमबा नोंथां। बेनि थाखायनो जों जोंनि ओ जा गावजों गाव रायज्लाय नांगौ बाथ्रा एबा खोथाफोरखौ जों ज' ज' जाजाय थालायनानै राय्लायनो सम मोना बेबायदि जालांनो हमदों नङा होमबा नोंथां।
बेनि अनगायैबो ओ गोदो गोदाय सोलोंथाइया ओ सोलोंथाइनि थि गैयैनि जाहोनाव जों जा रोंनांगौ खामानि बैफोरखौ जों रोंजोबनो मोनाखैमोन। मानो होनबा फरायसालि फरायसालि थि गैयामोन। ओ सोलों फोरोंगिरि थि गैयैनि जाहोनाव जोंनि सोलोंथाइया फुरा जाजोबनो हायामोन नोङा होमबा नोंथां।
औ
नाथाय आथिखालनि दिनाव जा सोलोंनांगौ जा रोंनांगौ बैफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो मोननो हायो एबा दा दानि जुगाव जोंनि जिउ जोंनि फोरोंगिरिफोराबो रोंखा राखा जानानै फैबाय नोङा होमबा नोंथां।
औ
मानो होनबा जों जोंनि जा सोलोंनांगौ बैफोरखौ जों इन्टारनेटआवनो गोसो बादियै सोंथि सोंनानै जों जोंनि फिननायखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ।
बैनि अनगायैबो गोदो गोदायनि आबहावा एबा दानि जुगनि आबहावाजों गोबां फारागथि नुनो मोनो। मानो होनबा गोदो गोदाय ओ जोंनिया दंफां लाइफां गायनाय ओ आबादखौ बा ओ बांसिनै फोथारना लाखिनाय दंफां लाइफांखौ दानफायै एबा बारा जों कारखाना गैयैनि जाहोनाव जों बार-बार बारहावाखौ ओ मोजाङै एबा गोग्गोयै मोनोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ
नाथाय दानि जुगाव जों ओ कारखाना एबा इथा बानायग्रा बैफोरनि उखुन्दैया ओ ओंखारनानै दानि जुगनि बारहावाखौ गुबुंले खालामलांदों नङा होमबा नोंथां। बैफोरनि जाहोनावबो जों जोंनि सोलेर माहारियाव एबा ओ माहारिनि सोलेराव ओ जोबोर गेदेर गेदेर बेरा ओ बेराम आजार जालांनो हमदों नङा होमबा नोंथां। बेनि जाहोनावनो खायफाया दुखु मोननांदों खायफाया ओ दुखुआव एबा खस्थ'आव गोलैनांगौ जादों नोङा होमबा नोंथां। एबा बेबादियैनो जोंनि ओ आगोलनि दिनाव आगोलनि दिनाव गोबां रां खरसा गैयैनि थाखाय जों ओ बायदिसिना गेलेमुवारिफोरखौबो जों थियै खालामनानै एबा बायदिसिना थानांगौ जायगाफोरखौ जों ओ साखोन-सिखोन खालामनानै लाखिनो हायामोन नाथाय दा ओ जोंनियाव रां फैनायनि जाहोनाव जों ओ गेलेमुनो थाखाय जों ओ जोंनो सरकारा फिल्ड बानायना होदों। एबा ओ बायदिसिना आगजु बानायना बानायनानै होदों नङा होमबा नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ
औ बेनि अनगायैबो जों दानि ओ जुग गोदोनि जुगावहाय ओ मोसौफोरजों हाल एवनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां। मोसौ बै मोसौजोंनो हाल एवनानै जों जोंनि दुब्लियाव माइ गायनाय ओ मैगं फोनाय बैफोरजोंनो जों जोंनि जिउखौ खुंलांगासिनो दंमोन नोङा होमबा नोंथां।
औ
नाथाय दानि जुगाव जों नुनो मोनोदि ओ मोसौजों हाल एवाबालानो जों ट्रेक्टर एबा बायदिसिना मेसिनजों जों ओ जोंनि दुब्लिखौ फोथारलांनो हायो नोङा होमबा नोंथां।
औ
बेनि जाहोनाव ओ बेबादियैनो जों गोदोनि एबा दानि जुगनि ओ दानि जुगनि थासारिखौ गोबां फारागथि नुनो मोनो नोङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बेनि अनगायैबो जों ओ गोदोनि जुगाव ओ बायदिसिना जामुं जाला जानानै जों प्लास्टिक एबा पेकेटफोरखौ जों ज' ज'यै फबनानै दोनोमोन नङा होमबा नोंथां। बायदि बायदिसिना जानला मेनला जागायाव गारनानै दोनामोन नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोनो जे लामा दथाफोराव बायदिसिना गुबुंले पेकेट एबा जामुं जामुं जाला गोथै जिब जुनार बैफोर खौ गारना दोननाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बैफोरनि जाहोनावनो जों जोंनि सुबुं माहारियाव गोबां बेराम बेराम आजार जाबोदों बैफोरखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनगासिनो नङा होमबा नोंथां। बिदिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबाय। नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आं आसा खालामो आसा खालामो नोंथांजों उनावहाय बिब्दि गोबां खोथा मोनथिनो मोनबावो। बिदिब्ला नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां। औ।